हेल' हेल' नोंथाङा दा मा नोंथाङा दा माबा अ खोनादों आंनि आवासखौ खोनादों नामा नोंथाङा?
औ खोना फैदों नोंथां।
हेल'
औ खोनाफैदों नोंथां।
अ होमबालाय नोंथांजों सानैजों दैबानानि सायाव सावरायनोसै।
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
अ होमबालाय आं दैबानानि सायाव फंनैसो बुंनो सानदों। दैबाना जों मोन्थिगौ दैबानानि दारै जोंनि थासारियाव बहुद आब्रुथि गोनां गोहोम गोग्लैयो
उम
आ दैबा जायोब्ला जोंनि जायगा जायगा सुबुं माहारि थानाय जायगाया सावो आरो खाथि खाला थानाय खाथि खाला दैमा सेरनि गामियाव थानाय बेफोरो गुगानानै थाङो बेफोराव जोंहा जोबोरैनो दुखुनांथाव जाथाय जानानै थायो बेजों लोगोसे जोंनि जिब जुनार सुबुं माहारि बिसोरनि जिउआबो गोमालांनायखौ जों नुनो मोनो नोंथाङा बिनि सायाव माबा बुंनो‌ हागोन नामा?
उम नोंथाङा ओ थार बाथ्राखौनो बुंदों दैबानाया जोंनि ओ जोबोर खहा खालामो जोंनि सम्फथिफोर जोंनि बिफां लाइफां ओ जोंनि मुवा बेसाद न बां गासिबो ओ जो जिब जुनार सुबुं माहारि गासैनिबो खैफोद गासैखौबो खैफोदाव खोख्लैयो बे जोंनि थाखाय जोबोर खहा लाबोयो दा बे दैबानाखौ जोङो मा होबथानायनि गोबां राहा लानो नांगौ दा बेखौ होबथा नायनि सिगां जों दैबानाया मानो जायो मानि थाखाय ओ‌ आरो बिनि बेसेबां खैफोदा बेयो बेसेबां खहा लाबनो हागौ बे ओ बे बेखौ जों मिथिग्रोनांगोन बेनिखायनो दैबानानि उम‌ ओ गुदि जाहोनखौ ओ सोमोन्दै आं नोंथांनाव माखासे बाथ्रा सोंनो सानदों दैबानाखौ जों दै बानाया ओ‌ माबोरै जोनोम जायो बेनि सायाव सायाव मिथिगौ नामा बेखौ नोंथाङा बुंथिनो हागोन नामा एसे?
दैबानाया माबोरै जायो होनोब्ला जों मोनथिगौ जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव दैया थांनो हा गैया आरो गोमानानै थायो वाटार लकिं जायखौ जों इंग्लिसाव बुङो दैया थाबथेनानै थायो जेरावबो थांनो राहालामा गैया जानानै थायो जायनि जाउनाव दै बानाया यो बेजों लोगोसे अबेबा जायगायाव आ गिदिर गिदिर सुइस गेट थायो बे सुइस गेटफोरखौ हगारोबा खाथि खालानि सुबुंफोरा दैबाना जायो बांसिन दैबाना जानायखौ जोङो अखा हादैनि जुब जुब हाबाय थानाय जाउनाव जों नुनो मोनो बेफोरखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय जोङो माथावरियारि खोनायखौ नुनो मोनो थेवब्लाबो जोङो माथावरिनि दारै खानि समाव दैनि गोख्रैथि दाहारखौ हमथानानै लाखिनो हाया मानोना दैबानाया मिथिंगायारि जाथाय मिथिंगायारि जाथायखौ जों सुबुङा हमथानानै लाखिनो हानाय गोहो गैया बेनो जोंहा गोहो दंदि बेखौ जोङो माबोरै संरैखाथि होनो हायो नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा?
ओ नोंथांनिफ्राय बाथ्राफोरखौ नायनानै ओ साननानै नायोबां थारैनो नंगुबै बाथ्रा। दा जों खहा लाबोयो सुबुंनि आरो जोंनि जिब जुनार बिफां लाइफांनि जोंहा दै बानाया मानि थाखाय जायो होननानै बुङोब्ला बियो जोंहा बोथोरनि सायाव सोलाय बोथोरा बोथोर सोलायनाय जायोब्ला बेथा जायो जोंहा बिफां लाइफां दानस्रांजोबनायनि जाउनाव बिफां लाइफां दानस्रांग्रायनायनि जा जोंहा बिराद नियम बायदि सोलिया जायो अखा नांगौनिबो बारा अखा हानाय जायो। आ बिनि सायावनो जोंना वाटार साइकेलाबो वाटार साइकेलबो ओ ओ नियम बादि सोलिया जायो जायनि जाहोनाव जोंहा जुब जब अखा हानायनि जाउनाव नांनायनिबो बारा दै जमा जानानै ओ ज जोंनि जबुनार मानसि दुमसि न' बां सुबुं सम्पथिफोरखौ दै बानानानै दं फन खालामनाय ओ खहा जोबोद खहा खालामो दा नोंथाङा आरो माबाफोर ओ स सोंनो गोनां बाथ्रा दं नामा बेनि सायाव?
बेनोदि जे नोंथाङा बुंदों बेनो सैथो बाथ्राखौनो बुंदों। मानो होनोब्ला दानि मुगायाव सुबुं माहारिया। बिफां लाइफां दानस्रांनाया बांगासिनो दङ जायनि जाउनाव दैज्लां बोथोराव जुब जुब अखा हानायनि थाखाय बिफां लाइफांनि रोदायासो जों मोनथिगौ अखा हादैनि दैखौ सिङाव बोगथाबनानै लायो जायनि जाउनाव आ आरो हाफोरखौहाय गोरायै हमथानानै लाखिनो हाया बिनि जाउनावबो जोङो हा गुगानाय हा खुरखानायखौ नुनो मोनो। हा गुगानाय आरो खुरखानायनि जाउनावबो बुहुत सुबुं माहारिया थैयो। आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हागोनदि गिदिर गिदिर टाउन आरो सिटिफोराव जोङो दैबानानि जाथायखौ एसे अखा हायोब्लानो नुनो मोनो। मानो होनब्ला बेफोरनि माखासे दैनि थांनाय ड्रेन जायखौ जों बुङो। बेफोरो मोजां आरो संरैखाथि नङै बायदि खालामो। बेफोरजों लोगोसे सोरगिदिं गासै गासिबो न' बां लुथिनानै थानाय दैनि थांनो राहा लामा गैयै दैनि जमा जानो थानो जायगा गैयै बेफोरनि जाउनाव जोङो बुहुद बुखिनांगौ जानानै दङ। बुंनो थाङोब्ला जों सुबुं माहारियानो गावनो गाव जायगा जायगा गिदिर-गिदिर टाउन सिटिवाव जानाय दैबानाखौ बानायनानै लानाय होननानै बुंनांगोन बेखौनो आं बुंनो सानो नोंथाङा माबा मोनसे बुंबावगोन नामा?
ओं दा नोंथाङा बुंनाय बाथ्राखौ ओ बुंनाय बाथ्राया थारैनो नोंगौ। दा आं दैबानाखौ दैबानाया जोंनि थाखाय जोबोद खहा लाबायो। आरो बे दैबानाखौ जों होबथानायनि माखासे राहा लानो हायो, बेनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों दै बानाया खौ जों होबथानो थाखाय ओ माखासे राहा लानो हायो जेरै बिफां लाइफां गायोब्ला जोंहा हाफोरा हाफोरखौ हमथानानै बिफाङा हाफोरखौ मोजाङै हमथानानै लांनो हायो बिफां रो दानि गेजेरजों जायनि जोंहा दैबाना जाब्लाबो बिफांफोरा हाखौ ओ दैबानानिफ्राय बासिना दोननो हायो आ आरो जोंहा ओ दैबानाफोरखौ होबथानो थाखाय बायदिसिना राहा गोदान मेथड टेक्न'लजि बाहाय नानै बायदिसिना ओ इनफ्रास्ट्राकसार डेभेलप खालामनानै दैबानाफोरखौ होबथानो हायो। जोंहा आरो बिनि सायाव ओम होबथानायनि माखासे राहाफोर दंबावो बिनि सायाव आंहा बारा नलेज गैथ'यैखाय नोंथांखौ माखासे बाथ्राखौ बुंदेरनो थिन्नाय जाबाय।
औ दैबाना दै बाना होनोब्ला जों बेखौनो बुजियोदि बबेबा दाबसे जायगायाव जुब जुब अखा हानानै बे थासारियाव दैया लोमसावनानै सुबुं माहारिनि थाखाय थानो जायगा गैयै खालामनानै होयो। बेफोरनि जाउनाव जों बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोराव बहुद खहा गोनांथि जानानै फैयो। जेरै जोंनि माइ आबाद गाससि बो दंस' जानानै थाङो, जोबस्रांनानै थाङो। बेजों लोगोसे जोंनि जिब जुनार बेफोरबो दै बानाजों गोजावनानै थाङो। बेफोरो जोबोद दुखु दुखुनांथाव जाथाय आरो आ बेजों लोगोसे जेब्लासिम दै बानायनि जा थाया जोबनानै थाङा अब्लासिम सुबुं माहारिया दस्रा जायगायावहाय थाहैनांगौ जायो। आं बेखौनो बुंनो सानोखि औ जोङो दैनिबो बुहुद गोनांथि थांनानै थानायाव। नाथाय बाराद्राय जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव बेफोरो जायो। अखानिबो गोनांथि मानो होनोब्ला जोङो अखानि दैजोंनो आबाद माइ मैगं बायदिफोर गायो। नोंथाङा बेनि सायाव माबा बुंनो हागोन नामा?
औ दै बाननाया ओ जोंनिखौ जोंनि जोबोद खहा लाबोयो। नोंथाङा थारै थार बाथ्राखौनो बुंदों। दानिया दैबानाखौ ओ दै बानाया मा माखौ खहा खालामो होननानै बुंनानै थाङोब्ला जों नुनो मोनो दै बानाया जोंनि आबार ओ जाय जोंनो आदार होयो बेफोरखौ जोंहा ओ दैबानाया खहा खालामो आरो जोंहा न' बां सुबुं माहारिया थानो थाखाय न' बां लुनानै थायो बेफोरखौबो जोंनि न' बांफोरखौ दैबाना मा सिफायलांना ओ जोंनि सम्पटिखौ ओ सम्पटि थानाय दोन दौलदफोरखौबो खहा खालामो बेजों लोगोसे जोंहा ओ दै बानानि समाव अबेबा अबेबा फरायसालियाव गथ'साफ्राबो ओ हान्था मेला खालामनो नायाव ओ खैफोद ओ बा राहा गोथे जानानै फैयो दा दै बानाया ओ जोंनि बिफां लाइफां जिब जुनारफोरखौबो ओ बिसिनि बिबां लाइफां जुनारखौबो गोबां खहा खालामो बि जुनारफोरनि थानाया जाय दा बो मा खालामो? दा नोंथाङा ओ, बे आं बुंनाय बाथ्रानि सायाव फंनैसो मा ओ सोदेरबावनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा नोंगौ बाथ्राखौनो बुंदों दैबानानि जाउनाव माखासे, सुबुंफोरनि थाखाय प्रब्लेम जानाय जिब जुनार आबाद आरिफोरा, खहा जायो आरो जोंनि धोहोन सम्फटिफोरा खैफोदाव गोग्लैयो। जायनि जाउनाव जोङो आरोबाव आलादा धोन समोम्फथि सोरजिनांगौनि गोनांथि जायो। औ ओ दैबाना जायोब्ला जोङो। दैबानानिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय ओ जोङो नाव सालायो नावआव जों गाखोनानै थायो आरो नावनि दारैनो जोङो। जोंनि माखासे ओ धोन सम्पथि माइ आबादफोरखौ जोङो दस्रा जायगानिफ्राय, दसस्रा जायगायाव लांनानै दोनहैयो। बेजों लोगोसे हान्थामेलानि खोथा जों हान्था मेलायाव बुहुद ओ खैफोदाव गोग्लैयो, मानो होनोब्ला, दैबाना जायोब्ला जोङो गारि मथर खारनाय, आरियाव प्रब्लेम जायो जायनि जाउनाव जोङो ओ नाव सेल' आरिफोरखौ बाहायनांगौनि गोनांथि जायो। बेखौनो आं बुंनो सानो नोंथाङा बेयाव फंनैसो माबा। फोर बुंनांगौ दंबावो नामा?
दा ओ नोंथांखौ नोंथाङा बे बाथ्राखौ बुंनो थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। दा दा दैबानाखौ, होबथानायाव जोंहा दैमाखौ होबथानाय लोगोसे दैनाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ, ओ समाजनि सासे सुबुं हिसाबै बा, सरखारखौ जों माबोरै ओ सरखारजों लोगोसे जों समाजनि सासे, ओ सुबुं हिसाबै जों बे दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ बोरै बोरै मदद खालामनो, हायो बिसोर बिसोरोखौ जों मा मा हेफाजाब होनो हागोन बिनि सायाव, फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
नोंगौ नोंथाङा मोजां खोथाखौनो सोंदों मानो होनोब्ला जाय सुबुङा दैबानाजों, भुगिनाङो जों, बुहुद नुबोबाय थानो मोनदों जोंनि सरखारा जोबोद मोजां आदब खायदा, लागासिनो दं बिसोरनि थाखाय जोङो, जानाय लोंनाय थानो थाखाय जायगा होयो। बिनोदि जोंनि सरकारा बिसोर,